औ
सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनि सिम।
औ आंनिसिमबो।
माबोरै दं नोंथाङा?
औ आं मोजाङैनो दं जिरायनानै दं आं दा फ्रि नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दं नोंथां।
औ
दायो जों सायखना लानाया आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ जोङो सायखना लानाय आयदाया
औ
नोंथाङा एसे बुंग्रो। नोंथाङा बुंग्रोना होदो नामा?
औ औ जोंनि ओ बर'फोरनि हाल जांख्रा नि सायाव आङो औ बुंनोसै नोंथांनिसिम।
औ
औ ओ जिहेथु हाल जांख्रा जायो नङा होमबा? जों गिबि माइ औ जों गिबि माइ गायजेननानै गायनानै बिनि उनावहाय ओ जोङो जोबनोसै समाव बा ओ बिदिनो हाया बा बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै बा अबेबा बिदिनो खम थायो आरो। गिबि गायनायनिफ्राय ओ लानानै ओ हाया जे जोबनोसै समाव लास्ट थायो। बा बेखौ जोङो हाल जांख्रा महराव ओ हिसाबै गायो आरो। बेयाव जों औ हालजां फ्राबा जों गोबां ओ नेम थायो। हाल जांख्रायाव जोङो ओ बिदिनो बिदिनो बिदिनो सावरि लानानै बा हाजिरा बिदिनो नखरनि मानसिफोर ओ बिदिनो गोदोर ओ उन्दै बिदिनो लानानै जोङो बे हाल जांख्राखौ ओ।
औ
बिखांनाय जायो आरो बिदिनो गायखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो हाब्रु फोनलायनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ ओ गायखांनायनि उनाव ओ खना जोङो आलिनि खना मोनथाम लानानै जोङो बा ख्रि गायनाय जायो माइ बाख ख्रि बेखौ बुङो माइ बाख्रि बुङो आरो। ओ बिदिनो मोनथाम ओ गल गायनाय जायो आरो गेजेरावहाय ओ खोथिया ओ थखाासे गायना दोननाय जायो आरो लोगोसेनो नआवबो ओ बाल्थिं एबा दाबोरफोराव हा खौ लानानै फैयो आरो खोथियाखौबो बिदिनो मुथा लानानै फैयो आरो लोगोसे सेनो ओ बि जायगायावनो हाल ओ बा जांख्रा बे जायगायावनो जोङो बिदिनो हाब्रु फुनलायलायनाय जायो बिदिनो गोबां जोङो ओ बिदिनो जोङो गोबां खुसियै जोङो बिदि हाल जग्राखौ थिखांनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो नआव लाना फैनानै बेखौहाय ओ इसिं खनायाव दोनफैयो माइ थखाखौ आरो बाथौआवबो दोननाय जायो ओ बिदिनो जोङो ओ हाब्रुखौबो जोङो बै दर्जानि बा थांलाय फैलायाव बेयाव लिरनायबो जायो आरो आरो नोंथांमोननि जों बेखौनो मा माबोरै ओ बा थिखांनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा?
अ नोंथां औ खोनादों।
औ
थाङा दा हाल जांख्रानि बागै एसे बुंफोरनानै होबाय जोबोद मोजां नांबाय मोनथिनानै।
औ
जोंनि जोंनिथिंजाय आं बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ बारा नुनो मोनाखै आ
औ नोंथां।
आर आरोबाव आंबो बारा मनथिया।
औ नोंथाङा जि मिथिगौ जिखिनि हा औ औ बेखौनो बुंदो।
आं जोंनिथिं माइ गायनायनि सायावसो बुंनो हागोन आरो बुंबा।
औ औ बुंजागोन।
बेफोरबा बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरनि सायाव बारा बुंनो हानाय नङा। मानो होमब्लानो आं नुफेराखै नालाय। जियानो जादिया। दा जोंनिथिं माइ गायनायनि सिगाङाव ओ माइ गायनाय जागाय जेननायनि सिगाङावनो। आ ननि जा ननि जा आयजो एबा जाय जायानो जा थांन बेयाव गय फाथैलां नानै बाउग्रोनाय जायो औ। बेखौ बावग्रोनायनि उनावसो फैयो। ओ माइ गस साहा लानाय होनना बुङो बेबायदियैनो माइ गायनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायै आरोबाव जों ओ बेयो मा समाव जायो मोनथिया आं थेवब्लाबो माइनाव सोनाय होननानै बुङो जे माइ हानायनि सिगां जायोमोन ना ना माइ हानायनि मा समाव जायोमोन ओ बेखौ मिथिजोबा आं जे माइ दुब्लिनिफ्राय आ आ बे ननि मालिकआ थांनानै ननि जा औ थांनानै बे दुब्लिनिफ्राय माइखौ हानानै। लाबो नानै नआव सोनाय जायो आरो इसिं नआव खनायावहाय बे जों जोंनि जा माइरं दोननाय माइनाव दै ओ मा बुङो बेखौ दै दैहु बायदि बेयावहा माइरं दोनो जों बे नै बेयावहा बेनि सायावहा आ दोनना होनाय जायो।
नंगौ नोंथां। औ जोंनिजोंबो बिदिनो।
माइ ओ जोङो बा आंबो एसे बुंना होनोसै जोंनिजोंबो माइखौ माबोरै गायो।
औ
औ ओ जे जोङो ओ जायखौ बुङो माइ गसा लानाय। जोङो बा जों जायखि जाया माइखौ जोङो माइ गसा लानो हाया ओ जेरैहाय जोङो ओ माइब्रा ओ बा फुल फाख्रि ओ माइसा बिदिखौहाय जोङो गसा लानो हायो आरो बिदिनो जोङो आलि खनायावहाय ओ साहा सानजा खनायाव जोङो बेखौ ओ बिदिनो लाइजौ बनानै गय फाथै बा बुद गाजि होनानै धुप सावनानै आलारि बाथि लगायनानै जोङो माइ गस सा ओ माइ गसा लानाय जायो आरो। उम बिनि उनावहाय औ औ बिदिनो ओ बेखौहाय गेजेराव दोननानै बिदिनो माइखौ ओ गायनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो गायनायखौ जागायजेनलाङो।
औ बेनिफ्राय
बिदिनो गोबां माइ गायनाय जायो आरो बायदि बायदि ओ जेरै ओ जेरै रन्जित ओम माइब्रा औ बायसमुथि औ गोबां बिदिनो ओ नाम फोरा गोसोआवनो फैजोबा। जो खोनादोंना नों
औ खोनादों जोंनि थिंबो जोंनिथिंबो बेबायदि माइ बेफोरखौनो गायनाय जायो।
औ
माइखौ गायनानै औ नोंथांमोना दायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माइखौ माबोरै हानाय जायो? ना दाबो नोंथांमोना आखाइजोंनो हायो ना बे ओ गोदानै ओंखारनाय ओ मेसिनफोरजों हानाय जायो।
औ ओ जोंनिजोंहाय मोननै ओ आदबजोंनो हा जोंबो हानाय जायो मिसिंजोंबो आरो आखाइ बा खासिजोंबो हानाय जायो ओ मानो मानो होनोब्ला ओ जाय फोरा जाय फोरा जे ओ हायो मेसिनजों हानो बिसोरो हायो आरो जायफोर माने हानो बा ओ बिदि हानाय सुबिदा गैया मेसिनजों बेफोरो माने आखाइजों ओ हानाय जायो आरो।
औ
औ बिदिनो जोङो औ। हाखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो ओ बावखा बा थेला गा ओ गारिफोरजों न'-न'-न'आव लाबोनाय जायो आरो।
औ बे नों-नों औ।
बुंनो हागोन नोंथां।
औ नोंथांमोनहाबो बे ओ ट्रेक्टरफोर बेफोरबायदिखौ ओ बाहायो दा? माइ ए दाना औ दानाथ' मोसौफोरखौ बारा बाहायनाय नुनो मोनाखै।
औ
जोंनि ओ मोसौफोरजों हालेवनाय बेफोरथ ओ सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय दंमोन। नाथाय दायो गोदान मुगानि गोदान ओ मेसिनफोर ओंखारदों जेरै ट्रेक्टरफोर हालेव नाय बेफोरबायदि।
थां औ।
नोंथांमोननिथिं दाबो आ आ मसौजों हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायो नामा?
जोबोद खम नुनो मोननाय जायो ओम
औ
औ ओ बिदिया ओ आं साना ओ मोजां जायाखै होननानै मानोब्ला जों गोदोनि फ्रायनो बिदि मोसौ ओ जोंनो हाल हेवबोगासिनोमोन ओ जों बे गारि बा बेफोर ट्रेक्टरजों हेवब्लाबो जोङो थेवब्लाबो जोङो मोसौजोंबो लोगोसेनो हेवफाबोनो ओ हेवबाय हेवबोबाय थानांगौखौ आं सानोमोन। दा आरो।
औ नोंथां।
बेयो मोनसे गोदोनिफ्रायनो नेमखौ नेम खामोन औ।
बेफोर नेमखान्थिफोरखौ जोङो दायो ओ दोरोङारि नेमखान्थिफोरखौ। गारनानै ओ गोदान गोदान नेमखान्थिफोरखौ।
औ नंगौ नोंथां, ओ नोंथां औ रायलायनायनि समा जाबायमोन।
औ जोंनि रायज्लायनो समा जोबबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मो जां नांबाय। उनावबो रायज्लाय मोनगोन होननानै आसा थाबाय। जों रायज्लायनायखौ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला।